हेलौ।
खोनादोंदा नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां, माबाफोर मावदों नामा?
आं दा नै दङ' इदिनो जिरायनानै।
औ बिदिब्ला जोङो दसे ओ गय फाथै गायनायनि सायाव बर'फोरनि रायज्लायनो हागौमोन ना नोंथां?
औ हायो, हागोन मानो हाया जानो बुंद दे।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे बे गय फाथै गायनायनिनो सायाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों।
औ औ।
बे सोंथियानो जाबाय ओ बर'फोराथ' गय फाथैखौहाय गोबाङानो ओ बाहायो गोबां खामानियाव बाहायो आरो जायोबो आरो गोबां खामानिफोरावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनिखायनो बर'फोरा गय फाथैखौ गायो गायनायाव माखासे नेमखान्थि दङ। बेनिनो आङो नोंथांनियाव गयखौहाय बर'फोरा माबायदि गायो मा आदबजों गायो बेनि सायाव मोन्थिनो लुबैदों। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन होननानै बुं सिगाङाव बुं जे गय गायनायनिखौ। सिगां जोङो गय फिथाइखौ गोमोनखौ हाननानै जावैयो। जावैनाया गुबुन गुबुन आदबै जावयो जेरै सोरबा सोरबा खेबसेनो जमा
बारियाव गारनानै दिनो सोरबा सोरबा प्लास्टिकआव सोयो सोरबा सोरबा हाखर जावनानै जावैयो।
थिग बेबायदियैनो जायखिजाया आद'बै जावैनाय गयखौ बोसोरसे एबा बोसोरनै उनाव गायस्लायनानै बेखौ गायनाय जायो। आरो बे गायनायाव आरो बे गायनायनि समा जाहैबाय उम बैसाग मास, सैत मास, आरो खाथि मास, सावन मासफोराव गायो। जाहाथे बे अखा हानायजों गया मोजाङै जाखाङो होननानै गयखौ गायनाय जायो। आरो गयखौ अखा हानायाव गायोबाबो थैयो होननानै माने थै-थैनायनि बांसिन चान्स थायो अखा हानायाव गायबा।
औ।
गयनि थाखाय हाया गनि गय गय आबारिनि थाखाय हा बोरिया मोजां जायो होननानै आं सानो। मानोना गयआ दै लोमबाय थायोबा थैयो थैयो‌ उम।
औ।
नोंथाङा फाथै गायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मोन्थिगौ नामा?
औ मोन्थियो एसे।
ओ खिन्थानो हागोन नामा?
औ खिन्थानो हागोन नोंथां। अब्ला आङो बर'फोरा फाथैखौ माबायदि गायो बेनि सायाव एसे खोन्थालांनो सानबाय। ओ फाथैआथ' गय गयजों जाफाग्रा ओ मोनसे ओ जिराद ओ बे फाथैखौ गयजों जाफायाबा जाया। मानो होनबा गय खौ जाब्ला जोंनो फाथैखौबो नांफागौ। बेनिखायनो जानांगौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गय गायनायजों लोगोसे फाथैखौबो गायफायो। ओ गय होननानै बुङोब्ला जोंहा फाथैआ फैफाखाथारो। बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ। बेनिखायनो जोंहा फाथै गायनायनि रोखोम एबा आदब होननानै बुङोब्ला जोंहा फाथैखौहाय फाथै धाराखौ बे रोदा रोदा ओंखारनायखौ ओ बिजौनि ओमफ्राय सेस'ना लानानै ओ बे रोदा रोदा ओंखारनायखौ हायावहाय ओ मेरायनानै गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदि लायनो हाखरखौ जावनानै बेखौहाय मेरायनानै ओरै गायोब्ला ओ बि ओ खिलिनायनि बिजौ खिलिनायनि ओ सान्सआ बांसिन थायो होननानै ओ बुङो ओ बेबायदि गायोबालायनो बिजौआ माने मोनसे रोदानिफ्राय ओंखाराबाबो ओ गुबुन रोदानि ओंखारो होननानै फोथायनाय जायो आरो फाथैखौ जोंहा बांसिन बांसिननानो गय बिफां नङाब्ला हमनानै ला ओ थाइजौ बिफां बेफोरबायदियाव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो मानो होननानै जोंहा गोखा गोखा बिफांफोराव गायनाय जाया मानो होनब्ला गोखा बिफांफोराव गायोब्ला फाथैया जाया होननानै फोथायनाय मोनसे दङ आरो फाथैखौहाय जोंहा गायनायजों लोगोसे फाथै खानायनि नेमफोरबो जों नुनो मोननाय जायो बा फोथायना लानानै बेफोर खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनो जाहैबाय जोंहा फाथैखौहाय खानाय समावहाय गयखौहाय खुगायाव जाबाय थानानै खानो मोना होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बेबायदि खालामोब्लालायनो फाथै बिफाङा थैलाङो बा गाज्रि जायो। बेफोरबायदि मोनसे फोथायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ फाथै फिफांखौहाय गायनायजों लोगोसे जोंहा जोबोर जोथोनबो लानो गोनां जायो बे जोथोन लानायावहाय जोंहा ओ फाथै बिफांनि गुदियाव जेनेबा जों गायखांनायनि उनावहाय ओ ओ हासारफोर होनाय जायो गोबोरखि हासारफोर गोबोरखि हासार होनानै बेयाव फाथैया खिलि अरजासिम जोंहा दै लुबाय थानानै होनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो हमनानै ला जोङो जिब जुनारफोरा हमनानै ला बोरमाफोरानो फाथैखौ जायो गोबांनो बेनिखायनो जेवरा दुमनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो फाथैनि बेलायावहाय आरो जोंहा फाथैनि बायदि रोखोम फाथैबो दङ जेरै सां फाथै ओ फाथै सिनारि आरो फाथैआ जेनेबा आं बांद्राय मिथिया ओ आव फाथै आवनि ना मा बेबो जोङो नुनो मो ननाय जायो बे फाथथायावनिया हमनानै ला जोङो बर'फोरा बेखौ गाया नाथाय बियो हाग्राफोराव रज' रज'यो नाथाय थेवबो बर'फ्रा बे फाथै गुबैयाहाय गैयाब्ला बे फाथैआवनिखौबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिब्ला आं नोंथांनियावहाय मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों बे गय फाथैजोंनो सोमोन्दो गोनां सोंथि जोंहा दा जोङो गय फाथै गायनायनि सोमोन्दै एसेबाबो रायज्लायबाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
ओ बेनिखायनो दायो जोङो गय फाथैखौ गायनायनि खोथाखौ मिथिबायना एसेबाबो मिथिबाय बेनिखायनो
उम।
ओ जोंहा गय फाथैखौ जोङो बर'फोरा गोबाङानो जायो। गोदोनिफ्रायनो बे जानाय नियमा दङ बेनिखायनो बे गय फाथै जानायनि अन जबो बर'फथ' ओ गय फाथैखौहाय गोबां खामानियावनो बाहाया होमबा नोंथां।
ओ ओ बाहायो।
नोंथाङा बेनिनो ओ बर'फोरा मा मा खामानियाव हाबायाव गय फाथैखौ बर'फोरा बाहायो एसे खोन्थालांनो हागोन नामा नोंथां?
हायो। सिगां बर'फ्राथ' बर'फ्राथ' गयखौ गय फाथैखौ गोबां खामाययाव बाहायो जेरै बैसागोआव
मान बावनाय हाबाफ्रावबो बैसागुआ मान बावनाय हाबा हाबाफोरावबो मान बाावनाय हिन्जाव जानोवाथिं सुनायफोराव बाहायो न'आवबो न'फोराव नटफोर मुखुलिफोर जाबाबो साथि सावनायफोराव। गय फाथै होनानै जावो। थिग बिदिनो बायायदिसिना फुजाफ्रावबो गय फाथै होनानै जोङो मान बावनायखौ नुनो मोननाय जायो।
उम।
आरो बेबादिनो जों गोबां खामानियाव बायनाय नुनो मोननाय जायो हमनानै ला नोङो ओ हाबायावनो गोबां बाहायो हाबायाव नोङो मानसिफोर लिंहैबा हाबा जाहैनो हाबा जाफैनो थाखाय मानसिफोर लिंहैबा गय फाथै होनानैहाय मान होनानैसो माने मानसिफोरखौ लिंनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ गय फाथैनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मा होनो हाबानि ओंखाम संनायनि सिगां जेब्ला जों हाबायावथ' गोदानै अगदाब जावनानैसो हा ओंखाम ओंख्रिखौ संनाय जायो नालाय बे समावबो नोङो ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां बेयावहाय गय फाथै होनानै ओ मान बावनायनि उनावसोहाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ ओमफ्राय बे नोंजे बुं नोंदि बुंदों हाबायावदि गय फाथैजों मान गय फाथै‌ होनानैसो हाबायाव जानो लोंहोयो बेयो नोंसिनिथिं जायो नामा? बेबायदि खान्थिया?
औ जोंथिंजाय दङ नोंथां बेफोरबायदि हाबानि कार्ड होनायनि अनगायैबो ओ जाय जायखौ ओ हाबायाव खामानि मावनो ओंखाम ओंख्रि संनो बायदिसिना हाबानि ओ गिदिर गिदिर बिबानफोरखौ बानस'ग्राफोरखौहाय गय फाथै होनानै लिंनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनिथिंजाय आरो बेबादिनो गय फाथैखौ जोंहा माबायदि बर'फोरा हमनानै ला गयखौहाय माबायदि खामानियाव आरो बाहायबावो हमनानै ला जोंहा गय गोरलैफोरखौहाय रंगाब गानायफोराव गाब बनायनायफोरावहाय बानायनाय जायो होननानै मिथियो। बेफोरबायदिनो माबा बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय नोंथाङा मिथियो नामा माबायदि आरो बेफोरखौ दोनथुमनानै जायो बर'फ्रा
नोगौ बर'फ्रा गयखौ दोनसुमनानै जायो गोदो गोदायनि फ्राय माने बिनि माखासे राहा दङ बेफोर जाबाय सोरबा सोरबा सोमान दोनो फबनानै दोनो आरो सिनखावनानै फोराननानै दोनो। बेफोर जायखौ बेफोर गयफोरखौ बै गय फिथाइ गैयै समाव जानो थाखाय बाहायनानै दोननाय जायो बे गय फिथाय खानाया नै मास एबा थाम मास उनाव जाजायो आरो। आथिखालाव नोंगौ गय फिथाइ फाननानै गोबां रां आरजि गोबां रां खामायनो हायो।
औ
आथिखालाव गयनि गय फिथाइनि दिहुनथायाइ गोबां जौगाबाय बर' समाजाव थिग बेबायदि नो गय गय आरो फाथैनि गेजेरजोंबो गोबां बर' न'खरफ्रा आथिखालाव थांनानै दङ।
औ
टाइमा जाबाय मोन नोंथां।
औ जाबायमोन नामा नोंथां बिदिब्ला जोङो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां।
ओ
गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।